खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा आंनो ओरैनो थादोंब्ला दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
औ माने जुदि नों दसे सम होनो हायोमोनब्ला आं नोंजों मोनसे गोनांथार आयदा बा टपिक लानानै सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो दा जोंहा दैज्लां बोथोर सफैबाय। जोंहा बर' गामिफोराव गोबां जायगायावनो दै जाजोबबाय दा बेफोर दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे ना गुरनाय जायो आरोना बर'फ्रा ना गुरनानै जायो दा बे ना गुरनानै जानायफोरनि बागै नोंथाङा आंनो माखासे माबोरै माबोरै ना गुरनानै जायो ना गुरनानै नाखौ माजों जायो बेफोरखौ आं एसे फोरमायना होनो हाग हागोन नामा माने आङो नोंथांनिफ्राय एसे बेफोरनि बागै मिथिनो लुगैदों आरोना ओरै जोंनिखैबो बिदिनो ना गुरनाय जायो दा नोंथांमोननिखै बेफोरबादि ना गुरनाय जायो नामा बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसेबाबो फोरमायथिना होनो हायोबा मोजां जागौमोन सानदों आरो दा नोंथाङा फोरमाय हायोबा एसे फोरमायथिना होदो आंनो।
औ नोंथां थारैनो ओ जोंनि बर' गामि होनोब्ला जोंनि न'खरावथ' बर'नि न'खरावथ' मोनसे जेखाइ बा खबायाइ थाखायो ओ जोङो बेफोरखौहाय दैज्लां जानाय लोगो लोगो जोंनि दुब्लि फोराव माइ आबाद मावग्रा फोथारावहाय गोबां ओ दै जानानै फैयो बेयावहाय जोंनि ओ दैमाजों दै बोहैयोब्लाबो दैमायाव जों ना गुरहैयोब्लाबो जोङो दैमानिफ्राय ना मोन नो हायो गुरहैयोब्ला आरो जोङो ओ जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओ बेफोर दैमाफोराव गुरहैयालासिनो जोंनि आबाद फोथारावनो गुरोब्ला जोङो नाखौ बोथिसे मोनबोनो हायो आरो बे बे नाखौहाय जोङो बोथिसे मोनबोयोब्ला ओ सानजौफुंनि थाखाय जोंनो थोजासे जायो बे नाखौ जोङो मैथा बा ओ मैथा गोखै बा ओ मैथा बांगालजोंबो जोङो संनानै जानो हायो। आरो जुदि बे नाया ओ नोंथांनि बोथिसेनिफ्राय बारा जादोंब्ला नोंथाङा बेखौ फोराननानैबो उनावहाय जारि मैगं बा उथुमै मैगंफोरजों जानो हायो आरो आरो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौहाय ना दैज्लां बोथोरावहाय ना खुसिया गुरहैनानै जोङो बेखौहाय ओ फानहैनोबो हायो हाथायफोरावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ मावनानैनो जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ मोनसे ओ खामानि होननानैबो लानाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा मैगं थाइगं आरो बेफोरखौ मावनानै जोबोद मोजां मोनो ओ जोङो होननो थाङोब्ला नायाबो बेलेग बेलेग रोखोमनि दङ जेरै ओ ना बोथिया ओ ना फिथिख्रि नास्राय ना। ओ सिंगि मागुर आरो थुरै बेफोरखौ जोङो गुरहैयोब्ला मोनबोनो हायो आरो जोङो ओ बेफोर ना थुरै आरो नास्राय ना गोरैफोरखौ जों आलादा आलादा ओ आलादा आलादा दामावहाय जोङो फाननाय जायो आरो बे नाखौ आरो जोंनि नैबे ओनसोलावहाय ओ बारा नानि आंखाल नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंनि बेखै ओ दैमा बा दं ग बेफोर गोबां दङ आरो बेफोराव गुरहैयोब्लानो जोङो नाखौ मोनबोनो हायो आरो। ओ जोङो ओ नाखौहाय ओ हमहै ओ जोङो दैजलां बोथोरावथ' बुरनानै जायो आरो जोङो सेन सानानैबो मोननो हायो नाखौहाय ओ जोंनि बर'नि न'खरावथ' सेन दंखायो बेफोर सेनजोंहाय जोङो साहैब्लाबो ना मोननो थाङो हायो आरो जोङो दैज्लां बोथोर नङाब्लाबो मेसें बोथोरावबाबो जोंनि खाथियावनो जोंनि ओनसोलावहाय बिलो बा दंग' बेफोरबायदि दङ जोङो बेफोरावहाय मेसें बोथोरावहाय ना गुर गुरहैब्लाबो ओ ना मोनबोनो हायो सिंगि ओ खुसियाखौ बांसिन मोननो थाङो आरो ओ मेसें बोथोरावहाय।
औ औ।
दा दैलां बोथोरनि नाया एसे फिसा फिसासिन ओ जोङो मेसेंआवहाय नाया गुरहैब्ला बांसिन गिदिर गिदिरसिन मोनबोनो हायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि ना नुनो मोनोना?
औ औ नोंथां मोन नुनो मोननाय जायो।
औ।
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो दाथ' दुब्लि फोथार आरि दंग', जाम्फै जेरावबो दै जाजोब्बाय नालाय। ना गुरनायफोरा सोलिबाय दं आरो ना गुरनानै जानायाथ' मोनसे से बर'नि हारिनि मोनसे आंगो आसार खान्थि बायदि। मानो?
औ औ ओ आथिखालावहाय ओ बारा ना गुरनोखौ नुनो मोनला मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय गोबाङानो ओ गावनि खामानियाव बेस्थ' थायोबा गावनि खामानि खौ ओ गाननानै थांनो हायैनि जाहोनाव जोङो हाथाय सेन्टारनिफ्रायबो बायनानै जायो आरो माखासे सुबुंफोरा।
औ। दा बेफोरबादिनो ओरै जोंनि ओनसोलफोरावबो सोलिगासिनो दं। माने ना गुरनायाबो मोनसे आंगो हारिमु आसार खान्थिब्लाबो गोदोनि समाव जोंहा ना गुरनायफोरा गोबाङानोमोन गोबां जायगायावनो नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा गोदान मुगा सफैनाय लोगो लोगो जोंहा सुबुं माहारिफोरा बा बर' आइजोफोरा ना गुरनायखौ एसे एसे एंगारलांनो हमबाय। दा गोदोनि समाव जोंहा आबै आबौमोननि समाव रायजो जाबोनाय समाव ना गुरनाया मोनसे ओरैबादि मोजां आसार खान्थि बायदि फालिनाय बायदि जायोमोन आरो दा इसोरो दैमा दैसा इफोरनि जाम्फै आरि दंग' आरिफोराव ना गुरै गुरैनो जाबोनायमोन। बिराद मोजां मोनो आंबो ना गुरनो। माब्लाबा माब्लाबा। ना दा बै समाव जेरैबायदि ना गुरनानै जाबोयोमोन बेफोरखौ गोसोखांब्ला नै दानि समाव बेफोरखौ नु बारा नुनो मोनला खिन्थु खायफा खायफा जायगायाव दासिमबो ना गुरनानै जानाय न'खर सालायबोनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों खोनानो मोननाय बादिब्लाथ' जोंहा गोदो आबै आजौनि समाव ना गुरनानैनो सोरबा बा न'खर सालायबोदोंमोन न'खर खुंबोदोंमोन बिदिनो आलो गोजोन रायजो जाबोदोंमोन होनना खोनानायमोन आरो। दा बै ना गुरनायनि अनगायैबो बे नाफोर फोरखौ जों ओ ना मोनना गुरनानै मोनना लाबोनाय नाफोरखौ जोंहा जानायनि अनगायैबो फुख्रि दैमा आरिफोराव न'नि फुख्रि आरिफोराव
हगारनानैबो दोनफैयोमोन आरो गोथां गोथांफोरफोरखो इदिबो नुनो मोननाय जायो।
औ औ।
दा नोंथांमोननिखै नाखोथ' गुरना लाबोबाय गुरना लाबोनाय उनाव नाखो जोंहा माबोरै संनानै जायो बेफोरफोरखो एसे फोरमायथिना होदो दे।
औ ओ जोंनि बर'फोराथ' ओ ना ओ मा ओंख्रिया होनोब्ला अनला ओंख्रिफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो जोंनि बर'फोरखौ, ओ जोंहा बांसिन जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो नाखौ गुरना लाबोयोब्ला ओ मैथाजों जायो बिनि उनावहाय खुमब्राफोरजोंबो जानो हायो बिनि उनावहाय जोङो नाखौ नोरसिं बिलाइजोंबो एवनानै जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो बि नाखौनो आरो ओ बाथोनबो जानो हायो जोंनि बर'फोरा बांसिनानो बाथोनखौ बांसिन गोथावसिन मोनो आरो गोदोनि आबैमोना ओ खोन्थाबोदों जे गोदोनि दिनाव हाय ओ बैफोरबायदि ना फिसा फिसा ना मावा होननायखौहाय ओ थालिर बिलाइयावहाय ओ बालौ संख्रि हालदै बेफोरबायदिनो फोनजोब फोनजोबखानानै थाव एसे होनानै ओम थालिर बिलाइआवहाय खाथुमनानै ओ अरखियाव बा जिगाबजों नेयोमोन होननाय मिथिनो मोनो आरो आरो बेफो हाब्लाबो होननानै खोनानो मोनो गोदोनि आबैमोना खिन्थाबोदोंमोन जोंनो आरो बेफोरखौ
औ दा बेफोरबादिनो ओरै जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो नुनो मोननाय जायो आरोना नाफोरफोरखो जोंहा हमनानै लाबोयोबा बेफोरबायदिनो संनानै जायो आंबो बिराद गोथाव मोनो आरो दा बेफोरनि गेजेराव आङो मै थाजों ना होनना सङोब्ला बे ओं ख्रिखौ बिराद गोथावसिन मोन नाय जायो आरोना ना बेदरखौ मैथाजों सङोब्ला दा बिसोनो औ औ दा बेखिनियानो नोंथाङा जाखिनि फोरमायना होनो हाबाय गोजोननाय मोनबाय आरो दा नोंथाङा दसे सम बेखिनिखौ आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आं नोंथांनिफ्रायबो
गोबावानो
औ औ नंगौ नोंथां
औ लाखिथ'नोसै होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां। जागोन दे।